हे हेलौ नोंथां, अह नोंथाङा आदसा दा नोंथाङा मा खालामनानै दं?
आं दं नै नोंथां बाहेरायावनो एसे जेरायनानै।
अ आत्सा जानायफोरालाय जाबाय नामा नोंथांमोनजों? नोंथांमोना? अह आत्सा आरो गायनाय फुनायफोरालाय बोरै जाखो?
गायनाय फुनाया गेजेरानो नाङाखै नोंथां।
आदसा नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ नोंथां फ्रि औ।
आदसा नोंथाङा दायो फ्रिब्ला आं मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरोना नोंथांनिसिम।
औ नोंथां बुंलाय देलाय।
थफिकआ बेनोजे दैबाना जायोब्ला मा मा जायो आरो आ बोरै जायो बेनि सायावहायो नोंथांनिसिम आं फोरमायनो सान नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां हागोन।
हेल' नोंथां दा नोंथांनिसिम आं दैबाना जानायनि जाहोन आरो बिनि
औ खोनादों नोंथां।
अ
दे नोंथां फोरमायदो एसे दैबाना जानायनि सोमोन्दै?
अ जागोन दे नोंथां आं फोरमायसि
दै बानाया नोंथां ओरैनो बांद्राय बिबांनि अखा हानायनि जाउनाव जायो मिथिबाय नोंथां।
औ आरो बे दैबाना जानाय नि जाउनाव जों सुबुंफोरनि आबाद मावनायाव खहा जायो। न' बां बायस्राङो।
औ नोंथां औ
औ ओ दै बाना दै बाना दैबानाया नोंथां हाग्रा बंग्रा दानस्रांनाय दानस्रांनाय फोरनिफ्राय बांसिनै जायो आरोना नोंथां। उम दा नोंथांङा आंनो फंनैस फोरमायनो हागोन नामा दैबाना
औ बिदिब्ला आं फोरमायनो नोंथां।
औ दे फोरमायदो नोंथां।
ओ जोङो बिदिनो दैबानाफोर जायोब्ला बिदिनो गोबां नुनो मोनो जे जोंनि ओ थांस्लाय फैज्लायनि हान्था मेलानि जे राहाफोराबो बिदिनो गोबां खहाफोर जायो आरोना नोंथां जेरै जोङो होननो थाङोब्ला दैबाना जायोब्ला बिदिनो जोंनि लामा सामाफोराव जे दै बानाया फैयोब्ला बिदिनो लामाफोर खुरखानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो जोङो बिदिनो दैबाना जायो ब्ला जोङो बिदिनो गोबां हाजो गिसिखानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो जोङो दाख्लै सो बावैसो जों बिदिनो खोनानो मोनदों जे दैबानाफोर जानायनि जाहोनाव बिदिनो रेल लामाफोरा बिदिनो बायनायखौ जों खोनानो मोनदों आरोना नोंथां दैबानानि गेजेरजोंनो। खोनादों ना नोंथाङा औ आरो जोङो बिदिनो गोबां बिदिनो ओ जे दैबाना जायोब्ला बिदिनो गोबां गोहोमफोर गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेरै जों होननो थाङोब्ला बिदिनो जे आबादारिफोरा जे मावनाय आबाद फोर बेफोरबोहायो जे ओ दैमाफोरजोंनो बा बिदिनो ओ बिदिनो दैबानानि गेजेरजोंनो बोहैलांखार जानायखौ जोङो खोनानो मोनदों बा नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
आतसा ओ बिदिनो जोङो दैबाना जा जा दैबानाया बोरै जायो होनोब्ला बिदिनो ओ ओ बिदिनो देमफोर बानायनाय बेफोरजोंहाय जे गिदिर गिदिर देमफोर बानायनाय बेफोराव खोनसेनो दैफोरखौ हगारहोब्ला बेफोरजोंबो गोबां ओ गिदिर गिदिर दैबानाफोरखौ जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ नोंथाङाबो दा ससे फोरमायबावलाय नोंथां बाथ्राया माखौ दे बिदिबा फोरमायना होबानो जाबाय औ खोनादोंदे नोंथां होनदो दे
औ मथ'थे जोंनियाव दामानि दैबानानि बागै दैबानाया जों बिराद गोबां खहा जागासिनो दं आरोना नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां खोनादों दे नोंथाङा होनबाय था दे
जेमबा नोंथां
औ
दैबानाजों नोंथां दामानि गोबां खहा जागासिनो दं आरो ना नोंथां मथ'थे दा ख्लैबावैसो नै जोंनि खाथियाव दैबाना दैबाना जानायनि जाउनाव माखासे गोबां आबादफ्रा खहा जाबाय आरोना नोंथां आरो माथावरि फख्रिफ्रा बायनानै गोबां फरायसालिफोर दैबानाजों नस्थ' जादों आरो न' बां बायदिसिना लोमसावदों जिब जुनारारिफोर थैसावदों
खोनादोंना नोंथां हेलौ
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथां औ
बिदिनो आरोना नोंथां दा दै बानाया जोंनि माखासे मिथिंगायारि जाहोथायनि थाखाय अखा बांद्राय बिबां हानायनि थाखाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ ओ दा नोंथाङा फंनैसो फोरमायफिननो हागोन नामा
मा होनदों नोंथां
दा नोंथाङा आंनो फंनैसो
औ हागोन नोंथां बिदिनो जोङो औ बिदिबा आं फोरमायनो नोंथाङा खोनासं दे औ ओ बिदिनो दैबाना जायोब्ला जों बिदिनो गोबां आं दहाय बुंलांनाय बिदिनो बिदिनो गोबां गोहोम जानायफोरखौ गोहोम जानाय जों नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बिदिनो बिदिनो दैबानाफोर जायोब्ला बिदिनो जा दैबानाफोरा बिदिनो खिन्थानानै फाया गोबाङै थाबैबा बिदिनो हरखाबैसो फैयो आरोना दैबानाफोरा नोंथां औ जायनि थाख ओमफ्राय बिदिनो बिफां लाइफांफोराबो बे दैबानानि गेजेरजोंनो थांफायो आरो बिदिनो गोबां जायो आरो आरो जोंनि बिदिनो ओ दैमा बा दैसाफोरनि खाथि खाथियावहाय जे न' लुनानै थायो बेफोरबोहायो गोबां नस्थ' जायो आरो बेफोरावनो दैबाना जायोबा बेफोरावबो बेफोर न'फोरा थांफायोबो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ आरो जोङो हाजो एरियाफोराव नायोब्ला बिदिनो दै बिदिनो बाना जायोब्ला जोङो नुनो मोनो जे ओ बिदिनो हाजो गिसिखानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जायनि जाहोनाव बै हाजो हाजो फोराव थानाय जेने न'फोर बा आबादफोर बेफोरखौ बैफोर ओ दै बानाफोरानो ओ बुखारलाङोबा नोस्थो खालामो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
ओ
औ खोनादों नोंथां औ खोनादोंथां खोनादों
दा नोंथाङाबो दे सदसे फोरमायबावनो हालाय नोंथां
अ नोंथां दै बानाया दा जोंनि थाखाय गोबां खनायनि थाखायाय जाय गसिटारानो मिथिंगानि थासारिया जोंनिथिं मोजां नङा आरोना नों थां माने अखाया गोबां बिबांनि हादों दैया गोदोनिफाय गोबां बि बांनि दाहारजों बोहैख्लायबोदों आरो हायेनाव नस्थ' खालामफैदों आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नियाव सैथो
हायेन ओनसोलाव दालां सिफायनाय न' बां लोमसावनाय
सैथो औ
बेबायदि गोबां नस्थ' खालामफैगासिनो दं आरोना नोंथां दा बे बे जानायनि जाउनावनो फरायसाफोर आरो माखासे स्टुडेन्टफोरा हान्थिनो थाखाय गोब्राब जादों आरो ना नोंथां
औ
नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरफिननो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ दे फोरमायलाय नोंथां
ओ ओ आं फोरमायनि नोंथां दैबाना जायोब्ला बिदिनो जोङो नुनो मोनो जे बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर ब्रिजफोरखौबो जों बायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां खोनायो ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
आरो जोङो दै बाना जायोब्ला बिदिनो आं दहाय बुं गोबां आबाद फसलफोराबो नस्थ' जानो हमो आरोना नोंथां जेरै जोङो दा दैज्लां बोथोराव बांसिन माइनाय बा मावनाय आबादफोर जेरै माइ ओ भिन्दि औ के केरेला बेफोरो आबाद बांसिन मावनाय जायो आरोना नोंथां दैज्लां बोथोराव आरो जोङो जोंनि आ आबादफोरल' नङा बिदिनो गोबां दंफां लाइफां -फोरबो जेरै गय बा नारेंखल बेफोरखौ जोङो दैबाना जायोब्ला बेफोरखौबो जोङो खोमानानै लायो -यो आरोना नोंथां आरो आरो जों बिदिनो आरो जों बिदिनो गोबां नुबावो आरोना नोंथां ओ बिदिनो दैबानाफोर जायोब्ला बिदिनो जोंनि हाफोराबो नोस्थ' जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिनो जोंनि हाफोराबो दैबानाजोंनो खुरखा लांजानानैहाय बिदिनो गो बां नस्थ' कार जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंना बिदिनो दाब दाब जोङो दायो आसामनि आसामनि खोथाफोर खौ जोङो लारायोबा दायो बिदिनो दैज्लां बोथोरनि नोंथां बेनो गोबां दै लोमसावलाबायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां खोनादों ना नोंथाङा औ आरो जों बिदि दै लोम सावलाबायनायखौ जोङो फ्राय गोबाङानो नुनो मोनो आरो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो दैफोर ओ
ए
दैफोरनि दैफोरजो जों थानाय जे न'फोर बेफोरथ' हाजो बुखारलांजोबदों। आरो जोङो नायनो थाङोबा बे जोंनि बे आसामनि बुरलुंबोथोरनि जे खाथियाव थानाय काजिरङा बेफोराव बे फोरनि जिब जुनारफोराबो बुलुं बोथोरनि दै देरनायावहाय थांफादोंबा थैनायनि खौ जों खोनानो मोनदों बा नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ बिदिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
बिदिखौ जोङो गोबां खोनानो मोन्दों बा नुनो मोनदों। आरो जों बिदिल' नङा जे दैबाना जायोब्ला जोङो बिदिनो गोबां ओ जोङो गोबां बिदिनो ओ जोङो बिदिनो गोबां बिदिनो नस्थ' जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। जे जोंनि दैबानाफोर दैबानाफोर जानायावहाय बिदिनो गोबां गोहोम खोख्लैयो जे जोंनि जिब जुनारफोराबो दै बाना फोरावहाय थांफायो आरो ना नोंथां आरो जों बिदिनो खोनाबावो जे दैबाना जायोब्ला बिदिनो गोबां जेंना जें सिफोरा जायो जे जोंनि ओ आबाद मावनाय फोथारफोराव हायो आबाद मावनाय फोथारफोरा हायो न' नस्थ' जायोबा जोंनि हाफोरा बैफोर दैबानाफोराव थांफाया आरोना। नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे बिदिब्ला नोंथां।